औ खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों दे
औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन ओ गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां
औ औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथां एसे जोङो ओ बर'नि एबा जोङो सानफ्रामबो जा जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हायोब्ला
औ हागोन दे नोंथां
ओ दा बिदिब्ला नों थां ओ जोंनाथ' बर' हारियाव गोबां मैगं थाइगं बिदिनो जेरै अनला सबाइजों दाउ आरो बिदिनो गोबां मैगंफोर दं नोंथाङा मा मा बि फोरखौ एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां
औ
अनला ओंख्रिखौबो बुंजागोन नोंथां
अनला ओंख्रिखौ बुङोब्ला जोङो अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोल ओनसोलाव गोबां रोखोमै जायो आरो नोंथां ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो जानोब्ला गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जायो ओ जोङो माइरं खौ दैयाव दसे सम सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे माइरङा गुरै जानाय बायदि बेनि उनाव जोङो दसे सम थानानै माइरंखौ खौ बोखाङो बोखांनानै जोङो दिंखि बा उवालफोराव देयो आरो आरो जायफ्रा बेफोर गैया बिसोरहा मेसिन बा थबसिफोरावबो देनानै जानायखौ नु नुदों आरो
औ औ
जोङो अनला ओंख्रिखौ औवा मेवाइजोंबो जाजायो आरो औवा मे आइजों जों जोङो जानोब्ला गिबियावनो औवा मेवाइखौ ओ लायनानै जोङो औवा मेवाइखौ मोजाङै सुस्राखांनानै एसे खारै होननानै बेखौ गोरलै गोरलैयै हाना लाग्रोनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ जोङो बेदरजों जानोब्ला बेदरखौ गिबियावनो थावजों एसे एवफ्रानानै गुबुन दाबोराव बोख खांना लानाय जायो बेनि उनाव ज जोङो ओ औवा मेवाइखौ जोङो एसे खारैजों रबहोनाय जायो आरो बेनि उनाव रबहोनानै बेवहाय दै होनाय जायो। जेब्ला दैआ मोजाङै गोदौवो अब्ला जोङो बेवहाय देनानै लाखानाय माइरं गुन्दैखौ आखाइजों एसे एसे सारना होयो आरो जाहाथे गथा खायै बाय दि माइरङा बेनि उनाव जेब्ला मोजाङै बेयो गोदौवो अब्ला जोङो ओ जा एवखानानै लानाय बेदर बेखौ जों ओ होनाय जायो आरो बेवहाय बेवहाय जोङो बायदि मस्ला जेरै सामब्राम हाइजें बेफोरबायदिबो होजायो आरो दुन्दिया खासिथारि बायदिखौबो होयो आरो जोङो अनला खारैखौ औवा मेवाइजों ल' नङा जोङो थाइगिरजोंबो अनला मेखि जायो बेयावहाय नाफोरबो होयो आरो खोरदै दोंबो जायो आरो लाथा साम' आरो बासिगिफोरजोंबो जानायखौ नुदों आरो। बेनि अनगायैबो जोङो अनला खारैखौ लाइ बिलाइजों अनला फाख्रि महरै जानाय खौबो नुदों आरो नोंथां, नोंथांमोननि ओन सोलाव अनला ओंख्रिखौ मा मा महरै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो एखे रोखोमैनो ओ थाइगिरफोरजोंबो, लाइफोरजोंबो, बिदिनो एम्फौ लाथाफोरजोंबो जानाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो गोबां ओ जोंनाथ' मैगं गोथांफोर दङ नङा होनबा नोंथां। मा नोंसोरनि ओनसोलावहाय मा मा मैगं गोथांफोरखौ हाग्रानि एबा न'आव गायनाय बेफोरो मैगं गोथांफोरखौ मोननाय जायो? नोंथां?
औ नोंथां हाग्रानि बुंनो थाङोबाथ' गोबां मैगं दंङो जेरैबायदि जोङो थुन थुनि गेदेर उन्दैबो बुंजायो। आरो ओ लाइ लाफा आरो थुनथुनि। आरो मानिमुनि आरो भिन्दि। जोगोनार, पटल, काक्रेल, आरो थास' बुगा। बेनि अनगायैबो जोङो कुत्रा बायदि मैगंबो दोङो आरो। आरो
बेनि अनगायैबो जोङो सबाय मैगंफोरखौबो बारिफोरावनो फोज-फोनानै लायो आरो खायसे फोरा।
औ।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ सबाय ओंख्रिखौ साम'जों संनाय जायोना जाया नोंथां?
औ नोंथां जायो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो।
औ माबोरै संनानै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन, आ जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो आ जोङो दा दैमा एबा दंगफोरनिफ्राय जोङो साम'खौ खनना लाबोनाय जायो। बा जोङो ओ बाजार फोरनिफ्रायबो बिदिनो बायनानै लाबोनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोङो बेनि ओ जि बिसोरो जानाय लेथ्राफोर थायोना बालाफोर बिदिनो जायोना बिसोरो। बेयो मैलाफोरा खारथों होननानै जोङो हरसे बा हरनै सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव हाय जोङो बेखौ ओ सुखांनाला ओ सुखांनानै बिनि थाखोनखौ एखनाय जा यो आरो बिनि गालखाब जि थायो। औ बिनि उनावहाय बिनि लेनजायखौ जोङो ओ दानस'नाय जायो आरो। आरो बेखौ जोङो सान द्रिफोराव लानानै मोजाङै बिनि आइरना जाहाथे खारो बेनि थाखायनो जोङो हुख'नानै मोजां साफा सुनाय जायो आरो नोंथां। ओ औ बेनि उनावहाय जोङो बे साम'खौ मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ आरो जोङो सबाइखौबो दसे सम सोमनानै साफा मोजां सुनांगौ आरो बिनि गोसोमफोरा जाहाथे खारो। बेनि उनावहाय ओ खायफा बिदिनो रुनानैबो लायो आरो खायफा रुवलासिनोबो बिदिनो एवनो संनाय जायो आरो सबाइखो। बिदिनो जोङो दा साम'खौ मोजाङै एव संख्रि होनानै बा मस्ला मस्लिफोर होनानै जोङो ओ एवफ्रामग्रोना लाबाय आरो। बेनि उनावहाय जोङो बे सबायाइखौबो ओ होफाबाय आरो। बेनि उनावहाय जोङो खारै होनाय जायो। यो जोंथ' खा सबायाव खारै होआबा ओ सबाया मैगङा गेब्लेया नालाय नोंथां। बेनिखायनो जोङो खारै होनांगौ जायो आरो। बिदिनो ओ दै होनानै जोङो ग्लब ग्लब गोदौनानै जोङो बिदिनो ओ दुन्दिया बा गंगार दुन्दियाफोर बेफोरखौ जोङो होनाय। जायोआनो नोंथां औ। ओ दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ जोंथ' दा खुसिया एबा खांख्राइ गांजेमाफोर बिदिनो जानाय जायोना नोंथां।
औ।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय खुसियाफोरखौ मा माजों जानाय जायो नोंथां?
फोराव जोङो खुसियाखौ
औ।
फ्रि आरो बै मा होनो दंफांनि नामखौनो आं बावबाय।
औ।
जोङो आलुफोरजोंबो रुदुबनानै जायो आरो। खुसियाखौ आङो बे खुसियाखौ बांसिन रुदबनानै आलुजों रुदब नानै मस्लाफोर देना होनानै जानायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ जोङो जेरैहाय जोङो सारि बिलाइफोरजोंबो रुदबनानै बा एबा नोरसिं बिलाइफो। बो रुदब नानै जानो हायो आरो ना नोंथाङा।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे गोदोनि हुदा। ओ ना खांख्राइ हमनानै जानाय बेफोर हुदाया दाबो दंना नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' दा बेफोरो हुदाया गोबां बिदिनो खमायलांबाय नाथाय फाय आथिखालावथ' दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमब नोंथां? ओ बे दैलां बोथोरावहाय गोबां दैबाना जायोना बिदिनो ओ ना गुरनाय। बेबो जोङो आथिखालाव ना गोबां ना फैयोना बिदिनो नाथुर ना एबा खांख्राइफोरबो। उथिनाय जायो आरो बिदिनो बिलोफोराव ना खांख्राइ हमहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। दाबो आथिखालाव नाथाय एसेबांदि नुनो मोनला गोदोनि एसेबां गोदोथ' बिदिनो मोसौ हालेवबा बिदिनो ओ ट्रेक्टर हालेवबाथाय बिदि हमनो था। थांनाय नुयोमोन आरो गोदोहाय।
औ।
औ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलनिथिंजाय दा गांजे माफोरखौ मोननाय जाय ना जाया नोंथां।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गांजेमाखौ एसेबां ओरै गोदोनि बायसां मोननो थांला आरो मानो होनोब्ला दानि ओ गोदान मुगायाव बयबो आबाद मोजां जानायनि थाखाय गोबां हासार बा मुलिफोर बाहायो नालाय एम्फौ थैनायनि औ बेनि थाखाय खायनो बिसोरनि बिदैफोरा हामा जानानै बिसोरनि बिबाङा खम जालांबाय आरो थेवबो एसे एनै माफा मानैफोरखौ जोङो नुनो थाङो आरो आरो जोङो बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाना फैयो आरो गैयाब्ला
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव दाबो मोननो थाङो नामा नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां खमायलांनो हमबाय नाथाय बिदिनो दैमा दैसा सा फोराव जोंओ जेब्ला सम सम ना गुरनो थांओ अब्ला बेयाव मासे मानै ओ मोनाय जायो फै आरो बिदिनो सानफ्रामबो मोना बिदिनो मालाबा समाव थानाय समाव जों मोननाय जायो आरो नोंथां ओ आरो बिदिनो जोंथ 'ओ थास' जायो नङा होमबा? थास'आव मा माखौ जाजायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
ओ नोंथाङा मा मा बुंदोंमोन सोंनायखौ मोजां सोंफिनलाय
औ नोंथां ओ जोंथ' दा थास' जानाय जायोना थास' जायखौ जोङो थास' आथिं थास' ' बेदर जोङो औ नोंथाङा थास' आथिंफोरखौ एबा बेदरफोरखौ मा मा जों संनानै जाजायो यो एसे बुंनो हागोनना नोंथां?
औ नोंथां जोङो थास बुङो ब्ला थास'नि गासैखौबो जाखायो आरो ओ जोङो थास सनि बिलाइखौबो थास बिथ्रि महरैबो जायो आरो बेखौ ना गोरानजोंबो जाजायो आरो जोङो बेवहाय ना गोरान होआलासिनोबो ओरैनो संनानै जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेनि थाराखौबो ओरैनो आलुफोर होनानै जोङो संनानै जायो आरो थास बुगा महरै आरो बेदरखौबो जो जोङो खा खारै महरैबो जायो ओ बेवहाय जोङो नाबो होजायो आरो बेनि उनाव जोङो थास आथिंखौबो जोङो हा मा होनो एवनानैबो जायो खायसेया आरो खायसेया दालिफोराव मैगङाव होनानैबो जायो आरो बेनि उनाव जोङो थास बिबारखौबो जोङो बेदरफोरजोंबो जानायखौ नुदों आरो नोंथां?
औ नंगौ ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो थास'नि गासैबोखौनो जोङो जानो हायो आरो ना ओ औ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो खान्थालनिफाय जि जोङो खान्थाल गोरलैखौ ओ फाजाबो एवनानै जाजायो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जायोना जाया नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो खान्थालनि बे फाजाखौ जायो आरो जोङो बेखौ खान्थाल खौ बैसागुनि जा ओ सेथि सान मोसौनि बैसागु बे सानखालिबो जोङो खान्थालखौ बादिसिना मैगं थालिर फस्ला बायदिजों फुंखा ओ दिंखिया बायदिजोंबो लगायनानै जोङो जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ खान्थालखौ जोङो फाजा एवनानै आलुफोरजोंबो जानायखौ नुदों आरो नोंथां
ओ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो गोबां जाहोलांबाय ओ नोंथांनिफाय जानाय लोंनायनि ओ सायाव सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां ओ जोङो दाबादिब्ला बेखिनियावनो दोनथ जासिगोन नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां